हेलौ खोनायाखै औ खोनाबाय हेल'
औ
माबा बर'नि गाननाय जोमनाय गाननाय जोमनायनि सोमोन्दै सावराय सानदोंमोन।
हा हा?
बर'नि गाननाय बर'नि बर'फोरनि गानग्रा जोमग्राफोरनि सोमोन्दै
औ।
सावरायनो हागोनना?
हागोन दे
गानग्रा हिनजावफोरनिखो बुंबा दखना जाहैबाय हौवाफोरनि बुंब्ला गामसा
अ
जोंहा गां ओ
हिन्जावफोरनि गानग्रा होनोब्ला दख'ना होनबाय नङा होमबा?
औ
ओ दखनायावथ' ओ ओ गुबुन गुबुन रोखोम थायो नङा ओमबा?
ओम
औ ओरैबायदि जोङा ओ आगर गैयि दखना
हा?
आगर गैयि दखना
औ
बेखौ जोङो मा होनो?
बिदिथ' आगर गैयै दखनाखौहाय माबा होनो बिदि बिदि गैया नामाथाय माथा होनो नामाथाय
सालामाथा नामा?
ओहो सालामाथायाखौहाय बिदिखौबो बुङो जेराव ओ जि दायोना बर' हिनजावफ्रा ओमफ्राय जि दाखांनानै जुदि माखासे खुन्दुंफ्रा एसेना आग्लायोब्ला लास्टाव बेफोरखौ दाग्लाबलाबायनानै गानोमोन आरो ओरैनो बेखौसो होनोमोनबायदि बेखौसो खोनानाय मोनदों आङो। खौ होनो होननानै ओरैनोथ' दखनायफोराहाय इदि आगर मा आगर गैयिखौथ' बिदनफोर होनगोन नामा?
औ औ ओइ बेनि ओ दखनायाथ' जोर्नङा रोखोम मोननै दं नङा ओमबा?
औ।
औ लांगा दख'ना आरो अग्रं दख'ना
औ।
नाथाय दानि जुगावथ' जोङो इसेबां मानि अग्रं दख'नाखौ बाहायनाय नुनो मोनलियाना।
औं।
जायगा लानानै जायगा बाहायनाय नुनो मोनो।
उम
आथिखालाव जोङो ओरै बिजिनिनिफ्राय लानानै सानजाखै जेनेबा बाक्सा उदालगुरि बेफोरहायाव जोङो बांसिन दासिमबो माने बे अग्रं दखनाखौ जों बाहायनायखौ नुनो मोनो
औ।
होनबा
औ।
औ बेफोर दनाफोराव जोंहा। गुबुन गुबुन गाबजों बा गुबुन गुबुन आगरजों एरफुबनाय जेरै जेरैहाय औ दाउसा मोख्रेब हाजो आगर आगर गिदिर आगर फिसा दिंखिया आगर बैग्रि बिबार मावजि आफा बायदि बायदि गैया होमबा?
औ दख'ना आरो आलदाय नाम माबानायबो दं नङा होमबा दख'ना थावसि। होननानै जायखौ बुङो बे दख'ना थावसिखौहाय गोदो हाबा हाबा खेराइ बे फोरबोआवहाय हाबायाव हिनजाव गोदाना गानबाय खेराइायावहाय जाय दुब्लिनि मोसायो जाय आइजो। बे आइजोआहाय गानोमोन होनना बुंदों आरो।
औ नंगौ जोंहा दख'ना थावसेयाव
हायो
औ दख'नासेयाव जोंहा गोदोहाय हाबा बेयाव समाव हिनजाव गोदान गानोमोन लोगोसे
फोरथि
औ बैराथिफोराबो गानोमोन नङा होमबा हेल'
औ औ खोनादों।
औ बेहायबो जोंहा फोथायनाय दंमोन आरो जेनेबा। जोङो मानोहाय दख'ना थावसिखौ
बैराथि बा हिनजाव गोदाना गाननांगौ होननानै
ओम फोथायनायखौ खोन्थानाय‌ एसे। हेल' हेलौ हेल' खोना-
खोनादोंना?
खोनायाखै?
औ खोनादों।
औ दे फोथायनायखौ होनफिनलाय खोनायाखैमोन आङो
ओ जोहा हाबानि समावथ' ओ गोबां ज' ज' जाजानाय मानसि जानाय नङा होमबा?
उम। मोजां खोना फैयाखै दसेनो गैया जाबाय थादों ओम ओम नोंनिखौ खोनायाखैनो दुसे दसेनो।
औ। माने गोबां औ गोबां मानसि ज' जायोमोन नालाय। हेलौ।